हेल' नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ आं दसे सम
औ औ दा नोंथांनि मोनसे टपिकनि सायाव
औ ओ थपिकआ मा थपिक बिनि सायाव?
अ टपिकआ माने जों सुबुंफोरा आथिखालाव माबोरै रां खामायनो हायो एबा रांखौ गावनि जिउआव माबोरै बाहायनाय एबा गोरलै समनि गेजेराव माबोरै रां खामायदों सुबुंफोरा बेखौ एसे
औ आं आं जि गोसोआव दं बा जों आं जि रोङो बा मिथियो बेफोरखौ आं बिथांनिसिम फोरमायगोन होनबालाय बेखौनो। जे दानि जुगावथ' जोङो माने फैसा खामायनो हमबा जों गोरलै आरो जोङो माने जोङो खस्थ'बो खालामनांगौ बेनि सायावसो जोङो फैसा खामायनो थाखाय जों हायो मानो होनोबा जोङो खस्थ' नङाबा जोङो फैसा फैया आरो जोङो बिदिनो जोङो जेरै फैसा माबोरै-माबोरै फैसा खामायनो हायो हमबा जोङो दानि समाव जों बिजनेसफोरजों खामायनो हायो बा जोङो ओ गावनि मावनानै जों जि मो आयदाजों मावो बा जोङो खेथि खालायो बा जोङो दखानफोर बा जोङो बिदिनो बायदि-बायदि जों खामानिजों जों फैसा खामायनो हायो आरो दानि समाव थ फैसा खामायनो गोरलै, मानो होनोब्ला? ज
जोंना सहस जाजोबबाय सब खामानियानो आरो जोङो न'आव थानानैबाबो जों खेथि खालामनानैबाबो जों खामायनो हायो जेरै मैगं-थाइगं गायनानै बा जोङो हमनानैला मोनसे ओ फार्मफोर खुलिनानै दाउ दाउ फिसिनाय बा जों बोरमा अमा जों फिसिनानैबो खामायनो हायो आरो बेथ' जोंनि थाखाय गोरलैसो, मानो होनबा जों खस्थ'खौलाय नांगौ। होमबाबो खामानिया गोरलै आरो हमना ला जों दाउ फिसियोबा जोङो दाउनिफ्राय जों दाउखौ मास मोनसे बा मोननैनि उनावहाय जोङो जि दाउआहाय एसे देरगोन बिनि उनावहाय बे दाउआहाय साननै सानथाम थानानै बा बियो सा सप्तासे बा सप्तानै थानानै बे दावदै होगोन बा जों बेफोरखौबो जों दावदै मोनगोन। बे दावदैनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो आरो जोङो दावदैखौ दोनोबा दावदैखौ दोनोबा जोङो ओम फिसाफोरबो मोनगोन आरो बेफोरखौबो जों गिदिर बा जों बेफोरखौ फाननो हायो आरो जों मैगं थाइगं गायबाबो जोङो फैसा मोननो हायो हमना ला जोङो दा दाथ' जोङो हाफोरा बुरजायैनो थायो गामिफोराव जोङौ बेफोरावहाय मैगं-थाइगं गायसिगोन जेब्ला जायो अब्ला जों बेफोरखौ बेफारि एबा जोङो टाउन सहराव फानहैगोन। अब्लाबो खामायनो हायो। आरो जोंनि थाखाय माने खामानिनि थाखाय फैसा जोङो गोरलै जाबाय आरो दानि समावथ' जोङो इन्टारनेटजोंबो खामायनो हायो। ल साइडबाबो जोङो खामनो हायो। औ औ। खामायनो हायो आरो बहुद गोरलै जायो आंथ' सिगांसि सिगां मुङाव खेथि खालामबा थांनो हायो। आरो गोबां दं'अ आरो
औ।
अ नोंथां।
जों टाउन सहरावबो जों माने जोंना गोबां सुबिदा दं। आं बेखौनो बुंनो सानो जे औ खोनादोंना?
ओं खोनादों-खोनादों ओ, औ खोनादों।
जों टाउन-सोहोर उम फिसा दखान होनानैबाबो जों बेफोरजों खामायनो हायो। माने बेलेग बेलेग सुबिदा दङ जोंङो बेलेग आरो जोंङो जिफोरनि दखान बा ओ बिदिनो बायदिसिना गाननाय जोमनायफोरनिबो दखान होनो हायो। बेजों बेजों रां खामायनो हायो आरो बिजनेस बिजनेस होनावथ' जोंङो माने जोंङो बा गैया नों गोसो बायदि मावनो हागोन बा जों रावबो बारा हेबथा होग्रा गैया नोंङो गोसो बायदिनो खामायनो हागोन बा नोंङो गावनि रोंनाय खिनिखौ नों आयदाफोरखौ बाहायनानै जों खामायनो हायो आरो। आं दा सिम बेखौनो होनदों जे जोंनि दानि जुगावथ' गोरलैयानो खामायालाय खिन्थु खस्थ' नांगौ बा जोंङो दधज' नांगौ बेफोरजोंसो जों माने फैसा रांफोरखौ खामायनो हायो आरो। आं बेखौनो बुंगोन बिथांनिसिम। औ
दा होमबा नोंथां
औ
जोंङोथ' गोरलै समावनो गोरलै माने गोरलै समनि गेजेरजों जों रांखौ आ आथि-आ-आथिखालाव खामायनो हायो आरो नोंथां। दा जोंङो गोबां रोखोमनि रां खामनायखौ नुनो मोनदों सोरबाया बिजनेस सोरबाया आबादारि सोरबाया जब एबा साख्रि मावनानै सोरबाया गोजानाव थानानै खामायनाय नुनो मोनो आरो। दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रां आरजिनायनि मोनसे लामायानो जाबाय आबाद मावनानै आरो। आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां रां खामायदों जाय जों नुनो मोनो जोंनि हानद्रेद पारसेन्टआव नाइन्टि पारसेन्टनानो मा होनो आबाद मावनानै जाग्रा बिदिनो टेन एबा टुइन्टि पारसेन्टआनो बिदिनो मा होनो साख्रि मावनानै जायो आरो। दा बिदिनो थां बुंनो थाङोब्ला जोंङो आबाद मावनानै एबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। जायनि जाहोनाव जोंङो आबादनि दारै साफ्रोमबो सुबुङा जौगानायखौ नुनो मोनो। जाय जों आबादारिफोरखौबो दानि जुगाव। गोरों गोरा जानानै आबाद मावनानै जाय जों बिगियानारि आयदाजों जोंङो मा होनो बेजोंनो जों आबादखौ मावनाय जायो। जाय जोंङो आबाद मावनायावहाय गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। दा जोंङो मास मोनसे एबा मास मोननैनि मैगंखौ सप्तासे एबा सप्तासिन सप नैनि गेजेरावनो मोनसे मेडिसिन मुलि होनानैबो मा होनो मोनसे मैगं एबा मोनसे जों आबादखौ थाब जानायखौ नुनो मोनो। जायनि जााहनाव आबादारिफोरा गोबां रोखोम जोंङो फाननानै मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बे बो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिजनेसखौबो मावो बिजनेसजोंबो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो बिदिनो। बिजनेसा दङ दंफां बिजनेस दंफांनि मा होनो मा होनो बिजनेस बिदिनो औवा बयलार औवा अमानि। जायनि जाहोनाव जोंङो बिजनेस मावनानैबो। गोबां सुबुंफोरखौ जौगानाय नुनो मोनो बिजिनेसा जाबाय गावनो गाव माने गोबां बिदिनो गावखौ नांथाबनानै एबा नाजाबथाबनानै मावनांगौ। गावनि सायाव फोथाय खस्थ' जानानै बिजनेस मावनायाबो गोबां रोखोमनि माने- माब्लाबा समाव लस जायो माब्लाबा समावहायो लाब जायो आरो बिजिनेसा। मानो होन होमबा नों सासे मानसिया मा होनो खहाबो जागोन एबा बिराद मोजां आरो माने बिजनेस मावनाया मोनसे मा होनो मा होनो खायफा समावहायो खहा जानायाव मावला होनानै दोनोब्ला बियो मालाबाबो जाफुंसार जाया। खहा जाखागोन खहा जाबाबो नोंना लाबो फैफिनखागोन। होननानै सोरबा सोरबा सुबुंफोरा मावथाबबाय थानायनि उनाव नाजाथाब नि उनाव बिसोरो सासे जा माने जानो हायो आरो जिउआव माानो नों सासे सुबुङा जोंनि ओनसोलाव दङ सोरबा सोरबा बिजनेस मावब्लाबो मालायनि दारै साना मालायखौ मा होनो बिसोरो खहा खालामनो नागिरो जायनि जााहोनाव जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बयलार फार्म माबा अमा फाराम लुनानै सुबुंफोरनि न' खाथियाव लुना होनानै गावनि फारसेल' नायनानै सुबुंफोरखौ थानो हायि खालामो एबा बिनि गेसफोरखौ बेयो सर मोनाम जानानै खाथि खालानि सुबुङा गोबां दुखु खस्थ' खहाय सहायनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिसोरो सोर खाथि खालानि एबा गुबुन सुबुंफोरजों गाज्रि सोंखारि जानो गोनां जायो आरो। दा बिनि जाउनाव जों बेफोरखौ नायोब्ला बिसोरो गाज्रि हाबायाव मा होनो मावनायखौ नुनो मोनो मालायनि थाखाय साना एबा गाव गावनि थाखायल' सानो जायनि जाहोनाव जोङो बिजनेस मावनायखौ खायफा जोङो माने आयेननि हेफाजाब लानांगौ जायो आरो। बिसोरनि बिजनेस मावनायखौ जोङो होबथानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोङो दंफां हानायखौ होनो जों गोबां सान्दुं गोसाफ्राव हानायखौ खोनानो मोनो जों खोनानो हाया। जायनि जाहोनाव जोङो गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेफोर जोंनि बेफोरनि मेचिननि आवास होननाय खोनानो मोननाय जोंनि खोमायाव नां होफैनानै जों खोनानो हाया मालाबा गावसिनि लाबखौ नायनानै गुबुननि खहाखौ नायो बिसोरो। जों बेफोरखौ माने बिजनेसा गोबां माने खहाबो लाबोयो। जायनि जाहोनाव जोङो मा होनो दुखु खस्थ'जों सहायनो गोनां जायो आरो। दा बिसोरो बिजनेस मावग्राफ्रा
हेल'। हेल'। खोनादों नोंथां।
गेजेरावनो दं जोङो मा होनो बिजिनेस मावनानैबो गोबां सुबुंफोरखौ जौगानाय नुनो मोनो। एबा खायफा बिफाया थाङो बबावबा गुबुन जायगायाव गुबुन जायगायाव थांनानैबो मा होनो रां आरजिना हरो नाथाय गुबुन जायगायाव बांद्राय लाब थाया मानो होनबा बिसोरो गोबाव गोबाव समनि गेजेरावसो मोन नालाय रां खौ बिनि जाउनाव न'खरनि माखासे खामानिफोरबो थालाङो गावा न'खरनि ओ गारजेना थांनानै मावैब्ला बोरै फारसेथिं न'खरनि खामानियाव थालाङो उनावहाय जायनि जाहोनाव बिसोर बिसोरो बांद्राय रां खामायबाबो न'खरावनो थांजोबो बाहायनायाव। जायनि जाउहनाव न'खरा बांद्राय जौगानो हाया आरो नोंथां। दा जोंनिथिंबो बेबायदिनो खायफा खायफा सुबुंफोरा मबाइलनि गेजेरजोंबो खामायदों। बिदिनो माबा मोनसे एसे मबाइलावबो बिदिनो फैसा खामायखौ नुनो मोनो गोबां सुबुंखौनो। बिराद खम समनि गेजेरावनो जायनि जाहोनाव बिसोरो खायफा रांफोरखौ आरजिना लानो हादों गाव गावनि नांगौ खिनिखौ बेफोरनि गेजेरजोंनो सुफुंनो हायो बेनि जाउनाव जोंनि सुबुंफ्रा एसे जौगानो हमदों आरो दा बिनि जाहोना जादों मेेन जाहोना गासैबो सुबुंफ्रानो लेखा रोंनायनि जाउनाव जाय सोलोंथाइ गैया बे जेरावबो मा होनो लामा आन्दायो बिनि लामाया जोब बथा जानानै थायो मोनसे मा होनो एसे लामा आवगायाथाय नङाबानो दानि जुगाव आवगायनो हाया नालाय बेनिखायनो जाय सोलोंथाइ गोनां बे मानसिया जेरावबो आखा फाखा जानानै दं आरो नोंथां। दा जोंथिं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानानै सुबुंफोरा जौगा सारनाय नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौ जोंनाय नुनो मोनो आरो। दा होमबा नोंथां समाबो जाबाय बेखिनियाव जोंनि रां खामायनाय एबा जोंनि जिउआव रां खामायनाय आयदाखौ एसे टपिकखौ बेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन ना नोंथां।
औ दे होनबालाय।
ओ दे होमबा।